नोंथां खोनादों ना?
खोनादों ना नोंथां?
औ खोनादों।नोंथाङा खोनादों ना आंनिखौ?
खोनादों।
अ।नोंथाङा मा खालामनानै दङ'?
आङो दंथ'यो नोंथां मोजाङैनो।
नोंथांजों आङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो थाखाय जगाजग खालामदोंमोन नोंथाङा सावरायफानो सम दङ नामा आंजों?
औ।
बिदिब्ला नोंथाङा सावरायफानो सम दङब्ला सावरायनायखौ जागायनोस सै ना नोंथां?
औ जागायनो हागोन।
आंनि सावरायनो साननाय आयदाया गंसे न'खरनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन। सावरायफानो हागोन ना नोंथां?
औ सावरायनो हागोन नोंथां। नोंथाङा जा सोंनो लु लुबैदों सोंनो हागोन।
जागोन दे बिदिब्ला आङो जोंनि नोंथाङा गंसे न'खर बै नखराव मा मा मा मा सुबुंफोर मा मा
खोनादोंना नों नोंथां?
औ खोनादों।
औ गंसे न'खराव माबायदि सोमोन्दोनि सुबुंफोरा थायो बेनि सायाव नोंथाङा एसे फोरमायग्रोना होनो हागोन नामा?
औ हागोन गंसे न'खर होननानै बुङोब्लाथ' जों गासै ज न'खराव जेरैहाय गुबुन गुबुन सोद्रोमानि सुबुंफोर थायो जेरैहाय बिमा बिफा आरो लोगोसे बिबै बिबौ सोरहाबा सोरहाबाथ' बिबै बिबौआ थायो। लोगोसेनो फिसाजो फिसाज्ला बिसोरनि आरो दङ बिबथै बिमादै लोगोसे बिमायं बिमायंजो आरो दंबावो बिमायं बिमायंजोनि फिसाजो फिसाज्ला बेफोरजों मोनसे न'ख नख'रखौ दानाय न'खरा जायो आरो गुबुन गुबुन गुबुन न'खरफोरा गुबुन गुबुन सोद्रोमा थायो सोरहाबा ख खम सोरहाबा बुरजा बेफोरबायदि थानायखौ जों नुनो मोनो नख सोरहाबा बिमानबो थाफागोन। सोरहाबा बिबथै सोरहाबा बेनिनो फिसा फिसा दालाय न'खरखौ जों नुनो मोनो आरो।
नंगौ नोंथां नोंथां फोरमायनाया थारैनो सैथो गंसे न'ख खराव गोबां सोमोन्दो नि सुबुंफोर थायो बे गंसे न'खराव हौवा हिन्जाव आरो गोबां हौवा हिन्जावजों लोगोसे गोबां सोमोन्दो जाय हौवानिफ्राय लानानै हिनजावनिसिम गोबां आबै-आबौ, आइ-आफा आदै-माद बेबायदिनो फंबाय बिनानाव, बिदा, बि ब' गोबां सोमोन्दोनि सुबुंफोरजों गंसे न'खरा जायो आरो बे गंसे न'खराव गोबां सोमोन्दोनि सुबुंफोरा ज' गोरोबलायनानै थायो जायखौ जोङो गंसे न'खर होननानै बुङो नंगौना नोंथां
औ नंगौ नोंथाव था ओरैनो जों गंसे न'खर होनोब्ला बेखौनो बांसिन जोङो गोरलैरावै माने बुजिनानै लानो हायो आरो न'खर गंसेयाव माबायदि ओ थानांगौ गौबा माबायदि सोमोन्दो लानानै बास माबायदि गोरोबलायनानै थानांगौ बेनि बागै एसे फोरमायनानै होदो नोंथाङा
जागोन दे नोंथां आं फोरमायनि बिदिब्ला गंसे न'खराव माबायदि थानांगौ होननानै बुङोब्ला जोङो गंसे न'खरा बेयाव गोजोन थानांगोन गोरोबनाय थानांगोन नङाब्ला गंसे न'खर जाया आरो हारसिङै गंसे न'खर बानायनो हाया एबा गंसे न'खर दानो हाया मानो होनब्ला बेयाव गोबां सोमोन्दोनि सुबुंफोरा ज' थानांगोन आरो बेजों लोगोसे गंसे न'खराव गुबैयै गोरोबज्लायनाया थानांगोन मानो होनबा बेयाव गाहाय मोनसे मोजां गियान होनो हानाय थानांगोन सासे उन्दै थसे जोनोम जायोब्ला खौ माबायदि गियान होनो आरो बेनो माबायदि सोलोंथाइ होनो बेखौ माबायदि लामाजों दैदेनलाङो बियो गंसे न'खराव जोनोम जानायनि उनावहाय सोमजियो बै सासे गथ'साखौ माबायदि सोलोंथाइ होयोब्ला बिनि जिउआ मोजां जाहै बेफोरखौ नोजोर होनानै गंसे न'खराव सावरायलायनायनि गेजेरजों आरो मोजां राव बाहायलायनायनि गेजेरजों बै सासे गथ'खौ फेदेरनाय जायो आरो मोजां गियान हो होननानै गंसे न'खरनि सुबुं फोरा बै गथ'साखौ बुजिनो हानाय समसिम बेखौ गासैयावबो फोरोंलांनाय जायो नोंथाङा आरोबाव गं न'खरनि फारसे जे माबायदि न'खर नखरा गोजौ फारसे जौगालांनो थाखाय माबायदि जानांगौ बेनि सायावबो एसे फोरमायनानै होदो नामा नोंथां
औ न'खर गंसेखौ जों जौगाहोनो थाखायथ' जोङो न'खरा गासैबो गोरोबलायनानै सोलिखानांगोन न'खरनि गोरोबलायनायासो गुदि खान्थि होननानै जों बुंनो हायो
थारैनो सैखो नोंथां बुंनाया
नोंथाङा एसे फोरमायनानै होबावसै
जागोन दे बिदिब्ला आं फोरमायबावनि गंसे न'खरा जौगालांनो थाखाय एबा गंसे न'खरा गंसे न'खरखौ माबोरैबा खौसेयै दैदेनलांनो बियो गंसे न'खरनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनियावहाय मोनसे बे मोनसे बिबान थायो मानो होनबा बेयावहाय गोबां गोसो आलादा आलादा गोसोनि सुबुंफोरा ज' जागोन आरो बै आलादा आलादा गोसोनि सुबुंफोरानो गावसोरनि गोसो बायदि सोलियालासेनो बयजोंबो गाव गावनि साननाय हनायखौ फोरमायज्लायनानै गोरोबलायनानै ज' खौसे रायजो जायो आरो बै रायजो जानाय समाव जानाय लोंनायनिफ्राय लानानै फरायनायनि फ्राय लानानै एबा न'खरनि सोमोन्दोखौ मोजाङै लाखिनो थाखाय गंसे न'खरनि सुबुंफोरा गासैबो ज' गोरोबज्लायनानै संसारखौ जानाय जायो आरो बै न'खराव
बै न'खराव गोबां रो खोमनि उन्दैया उन्दैफोरा गिदिरफोरखौ मााबायदि
औ औ
सनमान होनांगौ एबा माबायदि सिबिनांगौ बेफोरखौ फोरोंथाइ होनाय जायो मानो होम बा सासे उन्दै गथ'साया गंसे न'खरनिफ्रायनो गासै गियानखौ सोलोङो आरो गुबैयै बियो बिमा बिफानिफ्रायनो सोलोंनो हायो दा बै बिमा बिफाया बे उन्दै गथ'साया माबायदियै गिदिरफोरखौ मान होनांगौ बेफोरखौबो उन्दैनिफ्रायनो फोरोंलांफानाय जायो आरो मा बादि राव रायज्लाय नांगौ मा बादि जानाय लोंनाय जानांगौफोरखौबो गुब न'खरनि सुबुंफोरानो बै उन्दै उथ'सानो फोरोंनाय जायो मानोना बियो बैफोरबायदि फोरोंथाइखौ गुबुन जायगानिफ्राय मोना एबा गुबुननिफ्राय मोना बियो न'आव थानानैनो उन्दै गथ'आ जोनोम जानायनि उनाव न'आव थानानैनो गंसे न'खरनि सुबुंफोरनिफ्रायनो राव रायज्लायनायनिफ्राय लानानै गासै गियानखौ सोलोंनाय जायो नंगौना नोंथां
औ नोंथाङा जाय बाथ्राखौ बुंदों बे गासैबो सुबुंनि थाखायनो गोनांथिथार माने गासैबो न'खरनि बेनि थाखायनो गोनांथिथार बे गैयाब्लानो जों जिउआव माने दावगानायाव न'खरा दावगानायाव एसे हेंथायो होननानै जों बुंनो हायो लोगोसेनो जोङो नखरनि नखरनि सुबुं फोरा आलासि बा बायदिसिना गामिनि बा गामि ओनसोलनि बा गेदेर जों सुबुंफोरखौ जोङो माबायदि सावरायनांगौ समाजनि सुबुंजों जों माबायदि गोरोबनांगौ बेफोरखौ जों न'खर गंसेनि गिदिर बा बिफायानो जोङो फोरोंनांगौ बा बिमायानो फोरोंनांगौ बेफोरखौ जों गासैबो न'खरनिफ्रायनो जोङो सोलोंनानै लाथारनो गोनां होननानै जोङो बुंनो हायो आरोना लोगोसेनो जों जोंनि अ औ। जोंनि ओनसोल बा जोंनि समाजाव मोनसेबो मोनसे नेमखान्थि दंबावो बे नेमखान्थियानो जाहैबाय जोंनि न'खरखौ मोनसे आलासिसिम जोङो बास्लायहोनो हायो जेरैहाय जोङो ओ हाबा नेमखान्थिनि गेजेरजों जोङो न'खरनि ओ न'खरनि न'खरनि आलासि सोमोन्दोखौ जोङो बारायनो हायो आरो बेयो
नोंगौ नोंथां।
फिसाजो बिलाइनाय एबा बिहामजो लाबनायनि गेजेरजों मावफुंजायो नङा होमबा?
नंगौ नोंथां बियो नोंथां बुंनाय बाथ्राया थारैनो सैथो गंसे न'खरा गुबुन मोनसे न'ख खरजों सोमोन्दो लाख खिनो थाखाय नोंथाङा बुंनाय बायदि फि फिसाजो बिलाइनाय आरो बिहामजो लाबो बोनाय गेजेरजों न'खरा आरोबाव गुबुन न'खरजों सोमोन्दो लाखिनानै सोमोन्दो जानानै बै न'खरा बांलाङो बेबायदिनो न'खरनि सोमोन्दोआ बांलाङो मानो होना होमबा बेयाव गंनै नखरा ज' जायो हौवासा सा आरो हिनजावसानि न'खर गंनै न'खरा ज' जानानै बेयाव गंनै न'खरजों गंसे न' न'खर
बा हाबाखौ जोङो गासै ओ आबुं जाया होननानै जोङो बुंनो हायो नङा होनबा?
नंगौ नंगौ नोंथां बेयो मोनसे जोंनि बर' समाजनि खान्थि।
औ हिनजाव गोदानखौ लायनाय समाव जोंहा ओ बारलामफा लानानै थाङो बेवहाय गय बेदासे नालेखर थिं गु थिंख्लि गायखेर दाखानि थिंख्लि बैराथि हिनजाव गोदाननि थाखाय थावसि दख'ना थावसि देलायनाय मुवा सेन देल बायदि गारिखौबो लानानै थांनानै जोङो हिनजाव गोदानखौ खाम जथा सिफुं बायदिसिना लानानै मेथाइ खनै खनै नुनो मोनो।
नोंगौ नों
बिदिब्ला जोंनि सावरायनायखौ औ। औ।
एसेयावनो दोनथ'नोसै नोंथां दे बिदिब्ला।
दोन्थनोसै दे।